औ खोनादोंमोन । थां ।
औ ब्ला आरोबाव बे समाव जोङो ओ बैसागु बो थोरनि बा बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि, नोंथाङा मिथिगौना बैसागु होनोब्ला माब बुजि यो?
औ ।
नोंथाङा बुंनो हागोन बैसागुनि सोमोन्दै?
बैसागु होनो औ खोनादों नोंथां । बैसागु होनोबा जों बर' माहारिफोरनि मोनसे गेदेर फोरबो आर बे बे फरबाव बोसोराव खनसेल' रंजानाय जायो।
उम
बे बैसागुआव जोङो गोबांथार रंजायो बोराय बुरै आबै आबौ सेंग्रा सिख ख्ला गथ'फोर उ दै उनला बयबो रंजायो।
बैसागु बैसागुआव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर जानाय जायो। जेरै जोङो सेजौ से मुवाफोरनि ओंख्रि जायो। जेरैबायदि लाइ लाफा
औवा बि जौ आनारस बिजौ बायदि बे बायदि रोखोमनि सेजौ सेबो से ओंख्रिखौ जों बुथुमनानै बे बैसागु बोथोर थोराव जानाय जायो। आरो जोङो बैसागुआव माइब्रा माइब्रानि जौ जौ रोसि बानायनाय जायो। आरो माथानि जौ बानायनाय जायो बेयाव जोङो रंजायो मोसायो गामि गामि थाबायो बयनिबो न'खराव जोङो गाजा गोमजा रंजाहैयो बयबो जोंनो मुथिसे माइरं मुथिसे रांफोर हरो नोंथाङाबो बैसागुनि हेल' नोंथां खोनादोंना औ नोंथाङाबो बैसागुनि सोमोन्दै बैथा बैसागुनि सोमोन्दै मोनथियोबा आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन
नंगौ नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै जेफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासैबो थारैनो नंगौ आरो सैथो बे समाव जोङो बैसागुनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै नायनो थाङोब्ला जोङो मिथिनो हायो जोंनि बर'फोरा बेखौ आजै आजौनि समनिफ्रायनो बा आबै आबौनि समनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय मोनसे फोरबो आरो बेखौ मा समाव खुङो होननानै बुङोब्ला बेखौ एप्रिलनि जिबा थारिक अक्ट'आव आरो बैसाग दाननि से खालाराव बे बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बे बैसागुखौ बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै ओ बे बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो जेरैहाय बैसागु दानाव बा एप्रिल दानावहाय जोंनि बिफां लाइ फां बा जोंनि मिथिंगाफोरा माखासे रानस्राव जानाय हाफोरा बेबायदि गोदान बिलाइफोर खिलिहर आरो गोदान हाग्राफोर जयो आरो गोदानै बेबायदि ओ मिथिंगाया जिउ मोनफिननाय बादि जायो ।दा बेफोर गासैखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बर'फोरा मोनसे रंजानाय फोरबो हिसाबै बे बैसागु बोथोरखौ बोथोर बरायनाय फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो। आरो बे बैसागु बो थोरखौ गिबियावहाय मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो जेरैहाय ओ गिबियावहाय मोसौफोरखौ दैमा फोराव बा दैसाफोराव लांनानैहाय बिसोर थुखैनानै दैजों सारनानै साफा खालामो आरो बिनि उनाव थालिरनि माखा से थालिरखौ लानानै बिसोरनो माखासे गोसोम गाबफोर बा हांगारफोर खौ मोसौनि फिखंफोराव फोननानै होनाय जायो। आरो मोसौनो माखासे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बा जोंनि आबाद मावनानै फ्रायनो मोननाय मैगंफोर जेरैहाय लाव बंगा फान्थाव आरो बे बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ बिसोरनो माला सुनानै गानहोनाय जायो। आरो नैथियाव जोङो मोननो हायो मानसि सि बैसागु मोसौ बैसागुनि उनाव मानसि बैसागु जायो जेराव गिबि बैसागुआव ओ उन्दै उन्दैफोरा गावनि गेदेरफोरखौ गेदेर गोलाव बैसोआव गेदेरफोरखौहाय खुलुमनानै बेबायदि मान होयो आरो गेदेरफोरा बेफोरनो बोर सारस्रियो आरो बे बैस बैसागुआव जों बेबायदि मान होलायनाय बा बोर सारस्रिलायनायनि मोनसे ओ नुथायखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे बे बैसागु बोथ बोथोराव ओ बोराय बेन्थ' गथ गथ' गथाइ ज' ज' थांनानै मोसाहैनाय नखर नख नखर थांनानै गोदान बोसोरनि बा ओ बैसागु बोथोरनि गोजोनग्लायनाय बयनिबो नखर खराव ओ ओम बावहैनायख खौ जोङो नुनो मोनो आरो बिस बिजोंनो लोगोसे जि नखराव थाङो मोसाहैयो बे नखरा ओ बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय माखासे से जौ बिदैफोर माखासे ओ अमानि खाजि बेफोरखौ होननानै आलासि फोर सोंनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बैसागुआव मा जायो होननानै बुङोब्ला ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ बिफांनि बिलाइ फोर बा मैग मैगं थाइगं हाग्रा बंग्रानि बिजौफोरखौ खानानै ओ जमाहै सेजौनि ख्रुइबो बारा मैगंफोर खानानै जमा खानानै बेबायदिनो अमा बेदरफोरजों एवना जानाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गोखा गोखै, खिफि बेन्दों, मानिमुनि आरो बेबायदिनो ब्रह्मफुत्र मोदै बिलाइ लाउ बिजौ औवा बिजौ थालिर बिजौ बेबायदिनो जिया जा मानसिजों जाजाथावना ओ खेरा दाफिनिफोर फुंखा बेफोरबायदि मानसिया जादा थावना माखासे मैगं फोरखौ खानानै जमाहै बेबायदिनो सागु बोथोराव जानाय जायो आरो लोगोसे बे बैसागु बोथोरावहाय ओ माखासे बोराय बुरै आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज' थांनानै मोसाहोयो हिन्जावफोरा बेबायदिनो दख'ना गोमो फालि बा आर'नाइ गोज जा लानानै खेनाय खाथबनानै खेनायाव बि बिबार लाना आरो हौवा फोरा गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै न'खर न'खर थांनानै बेबायदि मोसाहैनायफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो माखासे जोंनि बर'नि आंगो दामग्रा दामजुफोर खौ लानानै खाम, सिफुं, सेरजा, ज' था बेफोरखौ लानानै न' न' बा गामि गामि गोमसार होनाय रिंसार होनायखौ जोङो खोनानो मोनो। बे समाव नोंथाङा आरोबाव बुंनो सान्दोंब्ला बुंनो हाग गोन।
नोंगौ नों थां बुंनाया गासिबो सैथो। बे जोंनि बर'फ्रा बर' आइजो माहारिफ्रा बैसागु बोथोराव गावगाय गावगायनि आखाइजों दानाय दख'ना आरो बे नाय साथ्रि बायदि रोखोमनि महर गाबफोरखौ होनानै दायो आरो बेखौनो गावसोरनो गाननानै रंजा बाजा मोसानायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जाय जाय बर' माहारिफोरनि जि हौवाफोर बिसोरनोबो बिथां बिथां आइजो म आइजोफोरानो बे गामसा आरो फोर गस्लाफोरखौनो दानानै गानहोनायखौ नुनो मोनो बे बैसागु बोथोराव आंनि मोनथां मोनदांनाय आरो बुजिनायाव एसेनोसै नोंथां बुंनाया गासैबो सैथो नोंथाङाबो एसे बुंबावनो गो सोब्ला बुंनो हाबावगोन।
फोर गासिबो सैथो जोङो मिथिनो हायो जोंनि बे बैसागु बो थोरा अ बर'फोरजों एंगारजायै मोनसे फोरबो बेखौहाय ओ बुहुमाव थानाय गासै बर' फोरानो बे फोरबोखौ फालियो आरो बे थोराव राव बो रंजायालासिनो थानो हाया रावबो ओ बेबायदि ओ मोसाया लासिनो थानो हाया। बेवहाय बयबो खौसे जानानै रावबो रावजोंबो एना एनि गैया लास सिनो बयजोंबो गोरोबलायनानै अनज्लायनानै खौसेयै रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे बे बैसागु बोथोरावहाय जोंनि बर' माखासे बर'नि देंखोगिरिफोरा गाव गाव सुजुनाय मेथाइफोरखौ खननानै हाय बेबायदि मेथाइ रोजाबनाय आरो बेजोंनो मोसानाय जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बे बैसागु बोथोरावहाय ओ जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो माखा से माइब्रानि रोसिफोर बानायनाय माइब्रा माइरंनिफ्राय जौरोसि बानायनानै बेफोरजोंनो आलासि सोंनाय आरो बिथांमोना गोबांथार बेबायदि रंज जानाय गोसोजों आलासि सोंनायखौ जोङो नुनो मोनो दिनै बे बैसागु फोरबोआ बुहुम नाङैनो मोनथिजानाय मोनसे फोरबो बबेबा मोनसे गामि बबेबा मोनसे खरसे ओ जायगानि थाखायल' नङा बियो बुहुम नाङैनो मिथिजानाय मोनसे मिथिसारजानाय फोरबो। आरो बे फोरबोआव बयबो खौसेयै ज जयै रंजायो मोस थायो जायो लोङो आरो जिथु मुस सानानै मोननाय रांफोर बेफोरखौ जमा नानै बेबायदिनो पिकनिकफोर जानाय बा लावखार ओंखामफोर जानाय जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला बैसागुआ सब दा जोङो मोनथिनो हायो बैसागुआ सात दिनसो जोङो सागु खुंनायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला सात दिन जायो उनाव मोनसे फोरबो फालिबावो बेनो जाबाय बैसागु बिदाय हिसाबै बेखौ खुंनाय जायो जिहेथु जोङो मोजां बोथोरफोरखौ मोनबाय बा रंज जानो मोनबाय आरो बे बैसागुखौबो ओरैनो एंगारहरा मोनसे मोजां बिदाय खालामना नानै मोनसे मोजां हाबाफारि खालामनानै बेखौ बिदाय होनाय जायो अब्ला बे समाव दिनै जोङो सावरायबाय जोंनि बरफोरा माबायदि बैसागु बोथोराव रंजायो आरो मानो थाखाय बे फोरबोखौ फालियो आरो मबे समनिफ्राय बे खौ फालि थादों नोंथांजों सावरायनानै गोबांथार बेबायदि बाथ्रा मोनथिनो मोन बाय आरो सोलोंनो मोनबाय अब्ला जोङो दिनै बे समाव बैसागु बोथोरनि बा बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो जोङो दोनथनोसै गोजोन्थोंसै नों
दे गोजोन्थों नोंथां
औ